हेल'।
खुलुमबाय नोंथां।
खुुमबाय नथां।
बिथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहामनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजान मोनामिलिनि आंनिसिम आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय। स' नोंथाङा दिनै। नोंथाङा दिनै मा आयदानि बागै रायजलायनो सानो।
नोंथां बे आयदायानो जाहै मा जोंना दानि जुगाव आइजोफोरा मा मा मोसौ जिब जुनार बिदि आरि फिनाय बिनि बागै राय्लायनो हागोन नामा नोंथाय।
औ औ बेथ' जोबोर मोजां आयदा।
औ औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनावथ' दाना दाउ अमा बिदिनो मोसौ बोरमा बिदि फिसियोना नोंथां। बिनि बागैनो एसे जेरैहाय अमा फिसिनायाव माबायदि मा मा नांगौ। जायो अमा फिसिनो थाखाय माबायदि जोथोन लानांगौ जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन
दे बिदिब्ला फोरमाय ससे
अमा फिसिनायाथ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे माबाफोरनिफ्राय हाबाफारि जाहै बै जोंना नखरफ्रोम बोयावनो फिसिनायखौ जों अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो नखरफ्रोमबोनि आइजो जोआनो ओ बर रायजोआव ओ खमैबो दाइनजि जौखोन्दो बर नखरावनो आइजोफोरा अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नोंगौ नोंथां
बर आइजोफोरा अमा फिसिनायाव गाहायै ओ गुन्दै बाहायनायखौ नु नो मोनो अमा नो जाहोनायाव गुन्दै आ जेरै दा माइ आबादनिफ्राय मोननाय माइनिफ्राय मोननाय बे माइनि सख्ला जोंनो बानायनाय बे गुन्दैखौ बर आइ जोफोरा ओ बे अमानो आदार दाना महरै जाहोयो आरो दा बेनिफ्राय ब बर ओ नखरफोराव दा बर आइजोफोरा ओ अफ्रि संनाय मोनसे दङ जेरै दा बेखौबो अमानो अफ्रिखौ होनाय जायो आरो
औ औ औ अफ्रिखौथ जोंना जुमाय संनायनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा नों थां
औ औ जुमाय संनायनिफ्राय अफ्रिखौ ओ दा बेनिफ्राय ओ गुन्दैनि अनगायैबो दा बे गोदान मुगायाव आइजोफोरा गोबां दखानफोरनिफ्राय गोबां ओ मेसिनजों बानायनाय माने प्रस ओ थियारि खालामनाय दानाफोरखौ बायना लाबोयो आ जाहाथे अमाफोरा मोजाङै ओ देरसिननो हायो मोजाङै गब्लसिनो बेनि थाखाय ओ आइजोफोरा आरो बेनिफ्राय अमाखौ फिसिनानै बेनिफ्राय फिसा ओ जाहोयो आरो फिसा फाननानै रां आरजियो लोगोसे ओ लोगोसे आरो अमाखौ बुथारनानैबो बेखौ फाननानै बेनिफ्राय बेदरखौ फाननानैबो रां आरजियो बेबायदिनो गोबां बर रायजोनि गोबां नखरफोरानो बे अमा फिसिनाय हाबाफारिजों नखर सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयो जोंनि मोनसे सिनस्रि बाय- बिदिबो जानानै दङ लोगोसे बे अमा बेदराबो जोंनि बर हारिनि मोनसे गुबै एंगार हायै जाग्रा खाजा जाहैबाय
औ औ नंगौ नोंथां, दानाथ' हाबा फोरावबो जेन'बा अमा नङाबा अमा बेदर नङाबा सोलिया, नङा होमबा नोंथां?
औ सोलिया सोलिया अमाया जाहै बाय मा होनो बेखौ ओ सिनस्रिखौनो बुंनांसिगोन आरो बर'नि हाबाफोरनि नोंथांनि जायगायाव माबायदि आलादाफोर जायो नामा अमा फिसिनाय एबा बेबायदि ओ राहा
बिदिनोसै बिदिनोसै नों थाङा जेरैहाय बुंलांदों फास्टआवनो मा जोंनोहाय अमा फिसिनो थाखाय जोङो मा अमानि ओ अमा गन्द्रा एबा अमानि न' थाग्रा न' बेखौ बानायनानै लाग्रोनांगौ जायो । ओ आगोलहायथ' जोंना बि दिनो एबा थोरिनि न' बानायनानै दोननाय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां? आगोलनि गोदो गोदायाहाय, दाथ' जोंना मा थुरिनिबो नंला मा थिंनि फाख्खानि न' बिदिनो प्लास्टार बानायनानै दोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां? ओ बेनि उनावहाय जोङो अमाखौ गला ओ बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय एबा न'खरफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनाय जायो। बायनायनि उनावहाय जोङो मा अमायाबो ओ मोननै ओ जदनि थायो जेनेबा ओ अमायाबो बुन्दा एबा बुन्दि बिदि थायो आरो ना नों थां। ओ बिनि उनाव हाय जोङो मा अमाखौ लाबोनायनि उनावहाय मा जोङो बिदिनो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदि ओ माइनिफ्राय मोननाय जाहाथे जुजाइ एबा गुग्ला माइनि मोनखोन्दा जेन'बा सौनानै मोननाय बे खौ जोङो अमानो होनाय जायो। बेनि बागैबो जोङो मा ओ जोंनिथिंजाय बिदिनो नुनो मोनदों मा आङो थास'-थास' खौ जाङो मा हानानै रूना होनानै होनाय जायो आरोना नोंथां थास'फोरखौ, बिदिनो थास' ल' नङा बिदिनो लावनि जेरैहाय लाव फिथाइफोरखौबो होनाय जायो रुनानैहाय। ओमफ्राय बिदिनो लाव फिथाइल' नङा थालिरखौबो होनाय नुनो मोनो मोनदों आङो थालिरफोरखौबो ओ बेनि उनाव जोङो बिनि अनगायैबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दानि जुगावथ' गोबां बिदिनो अमाफोरखौ थाब थाब देरहोजानो लु गैयो नङा होमबा नों थां बिदिनो अमा थाब देर थाखाय जों मा दखान गलानिफ्राय बायनानै लाबोना मोननाय बिदिनो ओ जेरैहाय अमानि आदार बेखौ जोङो लाबोनानै होफैनाय जायो। बिदिनो देरबाथाय ओ अमाया जेरैहाय ओ बिदिनो जिसे दान एबा स्नि दान बेफोरदियावहाय जोङो अमाखौ फाननोबो हानाय जायो गेदेर जायो नालाय बुन्दि अमायाथ' जोंना फिसा होयो नङा होमबा नोंथां फिसा जायो बे फिसा अमाखौबो जोङो मा फाननानै रां खामायो जाहाथे न'खराव जोङो माबा मोनसे हेफाजाब मोनो। रांनि एबा बायदिसिना मुवा बेसाद बायनायाव हेफाजाब मोनो एबा गथ' गथायनि फरायनायाव रां नांगौ जानायावहाय जों बेखौ बाहायनो हायो बेनि थाखायनो जोङो अमाखौ लानाय जायो आरोना फिसिनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो अमाखौ जोङो फाननो बायो जेरै बेखौ बेदर एबा गो बुथारनानै ओ बेदर खालामनानै जों बेखौ फाननो हायो आरो बेनिफ्राय रां मोनो बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ सोरावनाबा न'खरफोरावहाय मोसौ एबा नोंसोरनि न'खरफोरावहाय मोसौ बोरमा लानाय दङ नामा नोंथां?
मोसौ बोरमाखौबोथ' बेबायदिनो जेरैबायदि अमाखौ लायो बेबायदिनो मोसौ बोरमाखौबो न'खरफ्रोमबो लायो आनो नाथाय बोरमाखौ न'ख खरफ्रोमबो लानाय नुवा नु नाया नाथाय मोसौखौ न'खरफ्रोमबो दाइनजि जौखोन्दोखौनो बुंजायो नारजि जौखोन्दो न'खरफ्रावनो मोसौखौ लायो आरो दा जेरै जोङो बैसागु होननायाव जेरै जों मोसौखौ फालियो। बिमा महरै बेबायदिनो मोसौआ जोंनि ओ मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे बाहागो जाबाय नालाय मोसौखौबो जों नखरफ्रोमबो जों फिसिनाय नुनो मोनो आरो जेरै दा मोसौनिफ्राय जों सानफ्रोमबो गाइखेर लायो मोसौनिफ्राय गाइखेर सेरनानै बेनिफ्राय आलासिफोर फै फैब्ला बेनिफ्राय आलासिफोर फैब्ला जों बे गाइखेरजोंनो साहा फोमा होलायबाय। बेनिफ्राय बेबायदिनो मोनसे मोसौ फिसिनायाबो जोंनि बर' हारिनि ओ जिउ राहाजों गोरोबना थानाय मोनसे बाहागो जाना दं आरो नाथाय आंनि नोजोराव मोन मोनसे बे सार्टखौ आं एसे सन्देह माने आं एसे गाज्रि मोनो आरो जेरै मोसौ फिसिनायाव जों मोसौखौ फिसियो फिनानै बेनि उनाव जोङो गाइखेर होनो बन्द' जाबाथाय फानहरो दा बे फानहरनाय मो सौहो जों बहा थाङो जों रावबो सुलु लाफ्लाङा। नाथाय बे फानहरनाय मोसौखौ खदि लांनानै बुथारहैयो आरो जाहोयो गुबुन हारिफोरा बिनि सायाव आं एसे दुखु दुखु मोननाय थाया। दा आंनि गोसोआव दा जेनेबा आं आं सानोमोन जि मोसौफोरखौ फिसियोब्ला दा जोंनि न'खरावनो थाथों जोंनि बाहागो जानानै।
औ नंगौ नोंथां।
मिथिंगायारि थैनाय जायोब्ला न'आवनो फबना दोननो हायो बेयो जोंनि न'खरनि बाहागो हिसाबै साननानै। नाथाय जोंनि रायजोआव बेबायदि साननाया गैथवा गैथवा आरो माने न'आवनो फिसिबाय आरो गाइखेर होनो बन्द जाबाथाय
बेखौ औ औ रांनि थाखायनो औ।
नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो?
ओ बिदिबाथ जोंनियाहाय बुहुद ओ बिदिनो बर' हारिफोराथ' जोंना बर माहारिफोराथ' बिदिनो मोसौखौ बिदिनो फाननाय जायो आरोना नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दुखु मोनो नोंथां साननानै नायोब्ला । ओ मानोना जो जोंनो ओ मोसौआ माने जों मोसौखौ एसे फुजिनाय बायदिसो जायोना। मोसौआ जोंनि इसोर बायदिसो नङा होमबा नोंथां? मोसौखौ जों फुजिनाय जायो फुजिनाय ओ बे जे जिब एबा जुनार बेखौ जोङो बिखौनो फुजिनाय बुस्तुखौनो जो जों मा फानहरनाय जायो आलदा जायगायावहा फाय ओमफाय खोनानो मोन नों मा जेनबा मोसौखौ जोंनि ओ हारियाथ' जेनबा ओ जाया नङा होमबा नोंथां? बेखौ गुबुन हारियासो जायो बेनिखायनो ओ दुखुबो नाङो खोनानो मोननाय बायदियैथ' जोङो फुथ थारनाय एबा जानाय बेखौसो खोनायो नालाय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेहाथे जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बहुद गोबां न'खरखौनो खोनानो मोनो आरोना फाननाय। ओ नोंथाङा बिदिब्ला ओ बुंनो हागोन नामा जे जोंनि ओ बर आइजोफोराथ' लाथा एम्फौ फियो नङा होमबा नोंथां? लाथा एम फौ फिननायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ फोरमायनो हागोन मानोना लाथा एम्फौखौ आंनि न'आवबो सानसे समाव फिसिदोंमोन। आरो बेवहाय माबाय दियै फिसिदोंमोन आं बेखौनो एसेबो फोरमायना होनोसै। ओ लाथा एम्फौ फिसिनो था खाय गिबियैनो ओ सिखिरिनि बिदैखौ लायग्रोनाय जायो। गुबुन न'खरनिफ्राय जाय न' लाथा एम्फौ फिसिदोंमोन। बिनिफ्राय सिखिरिनि बिदैखौ ला बोनानै बेखौ ओ दोननाय जायो आरो साननैसो सम। बिनिफ्राय बियो ओ देरनानै ओ खान्थावख्रि ना मा बुंना बुङो बिनिफ्राय बे देरनानै ओ मोनसे एम्फौ महर लायो आरो बेनिफ्राय बियो बिलाइफोरखौ ओ इन्दि बिलाइ ओ इन्दि बिलाइ खौ जायो जानानै देरो। देरै देरै देरनानै मोनसे समाव ओ बियो फिथोब खानानै लायो। गावनि सोरगिदिं।बिनि उनाव फिथोब खानाय समावनो जोङो बै लाथा एम्फौखौ जानो गोसोब्ला जों दिहुनबाय। आरो जाबाय। दि जुदि लाथा एम्फौवा राबायब्ला आरो जुदि रायाखैब्ला जों बेखौ जानो हाथ'वा बेनि उनाव जोङो बे फिथोबखौबो ओ इन्दि सि बानायनायाव बाहायो। ओ बेजों जों बै फिथोबजों खुन्दुं बानायो आरो बे खुन्दुंनिफ्राय जोङो गोबां ओ गानग्रा जोमग्रा बानायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय खोमा।
औ औ नोंथां समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय ओ बिदिनो लाथा एम्फौ फिसिनायनि बागै एबा अमा मोसौ बोरमाफोरनि बागै मिथिनायनि बागै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां मिथिफेरनो मोननै खोनाफेरनो मोननै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोना गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां